औ नोंथां
बिराद लासै खोनादों नोंनिखो
अ मानोबा बिदि जाबाय थायोथाय नोंथां खोनादोंना नोंथां
अ माने खाथियाव लानानानै रायलायनो हागोनना एसे
औ औ खोनाबाय दा नोंथां
औ औ दा खोनादों एसे
औ औ दे बुंनो हागोन नोंथां
नोंथांजों आङो एसे ओ बर'फोरनि जिथु दानाय लुनाय बिनि सोमोन्दै ओ सावरायनोहोननानै एसे कल खामदोंमोन सम होनो हागोन दा नोंथां?
औ नोंथां औ हागोन हागोन बुंनो हागोन दे नोंथां
औ औ बिदिब्ला जागायजेननोसै न'
औ नोंथां औ
माने बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो ओ जिथु दानाय लुनाय ओ बर' आइजोफ्रा जोबोद आखा फाखा नङा होमबा ओ दा बिनि सोमोन्दैनो एसे सावरायज्लायनोसै दां मानो होनो ओ जिथु बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्राय जिथु दानाय लुन नाय माबोरै दायो ओ माबोरै ओ गानो जोमो बर'फोरनि ओ जिथु दानाय लुनायनि आदब खायदाफोर बिफोरनि सोमोन्दैनो एसे सावरायज्लायनोसैदां दा नोंथां थां-नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जे बर'फोरनि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै दे ओ ओ बर'फ्रा मा मा गानो जोमो बर'फोरनि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै मा बुङो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन दा नों थां जोंहा बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला गुबैयै जोंहा बर' हारिया जोंनि गान्नाय जोमनायनि था नो सिनायथि मोनोदि जोंहा बर' होननानै दा बे गाननाय जोमनायफोरा जाहैबाय दख'ना गामसा फारस्रा ओ जोमग्रा फालि आरो आर'नाइ दा जोंहा बे फोरनो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि गुबै सिनायथि दा जोंहा बेफोरखौ जोंनि आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो सिगां समनिफ्रायनो जोंहा बेफोर जोंनि गाननाय जोमनायफोरा दंबोयो दा बेखौ जोंहा न'आवनो दायो लुयो नङा होमबा जोंनि‌ ओ आनैमोन आइमोन बिमा बिफा सोरबा बिबैमोन बिसोरो दायो लुयो दा जोंहा जोंनि दख'ना फारसा दानाय लुनायनि बेलायाव जोंहा बेयावबो गोबां रोखोमनि जोंहा आइजें आइ लाफोर दं जाय न'आवनो जोंनि ओ फोर बा बिब'मोन बिमाइअंमोनफोरा बानायनानै होनाय जादोंमोन दा बे बेफोर जाहैबाय जोंहा दंफांजों बानायनाय ओ‌थाथियाल गान्दै इसानसालियाव जायखौ जि दानायाव बाहायनाय जायो माखु बेफोर गासैबो जोंहा जि दानायनि मोनसे ओ‌‌ आइजें आयलाफोर‌ ओ दा जोंहा आं बांद्राय मिथिजोबा नाथाय बेफोरो जोंनि जि दानायाव बाहायनाय मोनसे आइजें आइला दा जोंहा बेफोरजोंनो जोंनि जि फोरखौ दानाय जायो दा जोंहा जि दानाय समावबो जोंहा गोबां समायना रमायना जोंहा मिथिंगानि आगरफोरखौ जोङो जोंनि दख'ना फालि जि जोम बायदिफोराव जों एरखांनाय जायो नङा होमबा दा जोंहा बेफोरो जाबाय जोंनि मोनसे बर' हारिनि ओ सिनायथि दा जोंहा गोबां रोखोमनि आगरफोर दङ हमनानै ला फारौ मेगन बन्दुराम आगर आरो दिंखिया आगर हाजो आगर गोबां रोखोमनि आगरफोर जोंहा जोंनि गाननाय जोमनायफ्राव एरखांनाय जायो नङा होम
औ औ औ नंगौ
दा जोंहा बेफोरनो जोंनि गाननाय जोमनायनि गुबै सिनायथि आरोना नोंथां दा बिनि बागै नोंथाङाबो एसे आंनो बुङोबा मोजां जागौमोन आंबो बारा मिथिजोबा औ
नंगौ नोंथाङा जेरै बुं जोबोद गोजोनथाव नोंथाङा मोजां बाथ्रा बुंलांबाय ओ जिथु बर'फोरनि सिनायथि बर'नि सिनायथि होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनायजोंनो मिथिखायो नङा होमबा आरो बर'नि जिथु गाननाय नाय बियो माने गुबुन हारिफोरनिफ्राय जोबोद आलादा आरो गुबुनफोरनिफ्रा माने एसे एनै ओ एसे एखे जानो नागिरो ओ माने ओ बबेबा बबेबाखौथ' माने ओ हमनोनो हालाय लाङा जे बियो बबे हारिनि नाथाय बर'फोरनिया माने एकदम आलादा खा जे बर' बर'खौ दख'ना गाननाय नुयोब्लानो बे मिथिखागोन जे बे बर' होननानैहा मानो होनबा बर'नि जिथु ओ गाननाय जोमनाय बर'नि जिथु सिनायथि बेनो माने जोबोद आलादाखा आरो बे जिथु बर'नि ओ गाननाय जोमनाय जिथु नोंथाङा बुंलांबाय बर'नि हिन्जावफोरनि जिथु गाननाय बे दखना ओ फास्रा जोमग्रा ओ बेफोरबायदिया बुंलांबाय नोंगौ आरो हौवाफोरनिया दङ जोंहा गामसा आरो लोगोसे बेजोंनो माने ओ बर'नि जिथु आंगो बियो जों दङ जोंहा जोंनि सिनायथि होनो थाखाय बे जादों आर'नाइ नङा होमबा दा बे जिथु जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय बेखौ माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बेखौ माने गावनि न'वावनो दानानै गावनि न'वावनो दिहुनानै गानबोनाय जोमबोनाय बेखौ नुदों बा दासिमहालागिनो सोलिगासिनो दङ जितु नोंथाङा बुंलांबाय बर'फोरा जिथु दानाय लुनाय बेयाव जोबोद आखा फाखा थारैनो नंगौ आरो बेखौ माने बर'फ्रा गावनो न'वावनो दानानै गानबोदों जोमबोदों जोंनि बर' आइजोफ्रा माने गोदोनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखा दानाय लुनायावहाय जेरै नोंथाङा माखासे आगरफोर बुंलांबाय जिथु ओ फारौ मेगन दाउसि ओ ओ बेबायदिनो माने ओ फारौ मेगन अ दावराय आगर ओ थाइगिर बिबार ओ बानलु बिबार दिंखिया हाजो ओ आरो बिनि अनगायैबो माने गुबन गोबां रोखोमनि बिबारफोर जेखौ माने समायना नुयो बेखौनो माने बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो गावनि जियाव फास्रा दख'नाफ्राव माने एरखांनो हानाय बेबायदि ओ गुन जोंनि बर' आइजोफोरनियाव दङमोन जाय यखौ जोंनि ओ गोदो-गोदायनि बैसोगोरा जेरै आबैमोन ओ बिथांमोननिफ्राय जों खोनानो मोनदों आबौमोन आरो बिनि अनगायैमोन जिहेतु जोंनि आइजोफोरा ओरैबायदि गुन दङमोन जे गावनि साजों बा गावनि साइडजों जुदि ओ दाव बिरलाङोब्ला बिखौबो नुनानै आगर दैखांनो हानाय बेबायदि गुन जोंनि बर' आइजो फोरनियाव दङमोन बेखौ मिथिना मोनबोदों आरो सिख्रि बिरनाय ओ सिख्रि बानाय बिबाराव सिख्रि बिदै सोबनाय बेफोरबायदि माने ओ जोबोद समायना समायना आगरफोरखौ एरबोदों ओ बेनो माने जोंनि बर' आइजो फोरनि बा जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोद गोग्गाथाव जे जोंनि बर' आइजोफ्रा इसिबां ओ मोनसे माने रोंगौथि जोंनि बर' आइजोफोरनियाव दङ आरो बिखौ माने ओ गावनि गाननाय जोमनायनि थाखाय गावनो दिहुननानै लानो हाय गुबुननियाव सोनारनो गोनां गैया ओ नाथाय जिथु ओ दानाय लुनाय ओ बियो जोंनि बर'फोरनियाव दङमोनब्लाबो गोदोनि समावथ' जिथु दानाय लुनाय बेयो दङमोन नाथाय दा दासिमबो दङब्लाबो माने जोबोद खम जालांनायखौ नुनो मोनदोंसो जोंनि जिथु बर' फोरनि गाननाय जोमनाय बियो ओ माने बायनाय बा ओ गुबुन हारि फोरनि बे हौवाफोरनि दानाय ओ बा उइभिंफोराव सोलिनाय दासो माने बांसिन बायनानै गाननाय जोमनाय बेखौ दा नुनो मोनसै आरो जिथु जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जिथु आंगो आदब खायदा जोंनि बर'फोरा जिथु दानानै दिहुननानै गावनि आखाइजों दानानै दिहुननानै गाननाय बेखौ माने खम नुनो मोनसै दङ दायो दाबो दासिमबो गामि भिथोरफ्राव बा बबेबा गामि ओनसोलफ्राव नाथाय टाउन एरियाफ्राव थ' बेफोरबायदिया माने थाल्लायै बन्द'आनो जालांबाय होननानै ओ बुंनांसिगौ बा बुंनो हासिगोन जोङो दा नोंथाङा जि जोंनि बर'फोरनि आइजोफोरनि जिथु ओ गोदोनिफ्रायनो जि आंगो ओ गाननाय-जोमनाय बिनि अन अनगायै आरो बर'फोरनियाव माने ओ गुबुन हारिफोरनि गाननाय जोमनाय बेखौबो नोंथाङाबो नुदों जांगौ नङा होमबा दख'नानायनि अनगायै दायो ओ सुरिदार ओ बा बेबायदिनो कुरता बेलेग बेलेग गुबुन द्रेसफोर गाननाय नुबो नुबोदोंसै दा नोंथांनि बादिब्ला जिथु ओ जे सोलायनाय जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव फैदों। बेखौ नोंथाङा मा होननानै सानो। ओ बिबिदि थानांगौ ना बर' ओ आइजोफोरा बेफोरखौबो गाननो हायो। जों लोगोसे जोंनि दखनाखौबो गाननांगौ ना ओ सोलायनांगौ बेखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो।
दा नोंथांनि बुंलांनाय बायदिनो जोंनि बर' समाजाव गोबां गाननाय जोमनायनि सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों नुनायालाय। नाथाय आं बुंनो सानोदि जुगजों लोगोसे सोलायदोंब्लाबो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों खोमाना लायाबा जोंहा मोजां।
औ औ औ।
गुबुननि गाननायफोरखौ जोङो खनफा खननै गानो ब्लाबो जोंनि गाननाय जोमनायखौ बांसिनै गाननानै देखायनानै सिनायथि होनो हायोब्ला जोंहानो मोजां। नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
आं दा बेखौ खौनो बुंनो सानगोन दि जोंहानो एफा मोजां समायना रमायना गाननाय जोमनाय दं जेला गुबुननिखौ एसाग्राबसो ओ गोसो होआलासे जोंनि फारसे जोंनि गाननाय जोमनायनि फारसेनो गोसो होनानै जों बेखौ खौ ओ सिगांथिं फारसे दावगालांनायाव हेफाजाब होयोब्ला सिनाय थि होयोब्ला बियो साबसिन जायो होननानै आं सानो नोंथां।
औ औ।
नोंथां बुंनाय बायदिनो दानाय लुनाय हाबाफारिया जोंहा दा। गोबां खम जालांबाय आरो गोमालांनायखौनो जों नुनो मोनदों। जायफोर आगरफोरा जोंनि सिगांनि समाव दंमोन। बेफोर आगरफोरा खायफा मोनफा मोननै आगरफोरा फ्रायैनो गोमालांबायानो खोमा जानांगौ जों जायखौ मिथिनो मोनासै।
औ।
दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो टाउन सोहोराव थाफैनाय। बबावबा गामि ओनसोलफ्रावबो गोबाङानो गोबां मुखुब बेस्थ'आव थायो। नाथाय दानाय लुनायाव बेस्थ। थ थाया जाहैबाय सोरबा खायफाया गोबांनिफ्रायनो इसेबोल' बिबाङानो जोंहा दानाय लुनाय हाबाफारिया दासिमबो दङ बांसिनानो जोंहा मिसिंफोरजों दानाय। उइभिंफोराव दानाय जा रेडिमेड दख'ना बेफोरखौसो जों गाननाय। जोमनायफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय बिनिफ्राय साबसिन जोंहा न' न'आवनो सिगांनि बायदि दानाय हुदाफोरखौ दसे दसेयैबाबो दफा दफायै ब्लाबो दायोब्ला जोंहा बियो गाहाम जायो होननानै आं सानो आरोना। थां नाथाय गोमालांनायखौ जों नुनो मोनबाय। गोबां खमदा नोंथां।
औ औ दायो नोंथांनि बायदिब्ला जे जोंनि ओ दानाय लु नाय हुदा बा बर'नि गाननाय जोमनाय ओ जि-जोम बिखौ खिनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन होननानै सानो जे इयुन जोलैनि थाखाय दोननोब्ला
दा बेफोरनि थाखाय जोङो जुगजों लोगोसे सोलायबाय जेला दा जोंहा गोबां रोखोमनि इन्डास्ट्रिफोर कम्पानिफोर फैयो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना हेल' औ। दा थिग बेबायदिनो जोंहाबो जोंनि बर' हारिनि आंगो सिनायथि मोनसे उइभिं खालामनानै मोनसे प्रजेक्ट बायदि जोंहा बेयाव दानाय लुनाय सिगांनि आगुनि नियम बायदि दानाय लुनाय फोरखौ जोङो दोनोबोला बियो जोंहा मोजां जायो होननानै सानो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ जों फरायसालिनिफ्राय भिजिटर हिसाबै जे दावबायनो हिसाबै लांनानै दिन्थिहैनो हायो। दा बेबायदि इन्डास्ट्रि खुलिनानै जोंहा बेबायदि मोनसे ओ जोंनि आगुनि नियम निथि बायदियै दानाय- लुनाय जेरै दङ जोंहा ओ दंफांनिफ्रायनो बानायनाय साल गान्दै, ओ ओ थाथियाल, बायदि रोखोमनि जोंहा मुवाफोर दङ नङा होमबा सावख्ला, बिदिनो गराइ गान्दै बिदिनो ओ माखु बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंनि जा सिनायथिफोर जोंनि सि गांनि बेफोरखौ लानानै मोनसे कम्पानि बायदि खुलिनानै जोंहा कम्पानि खौनो खुलिनानै दानाय-लुनायनि जोंहा मोनसे ओ ओ मोनसे मा होनो बेखौ इन्डास्ट्रि बेखौ खुलिनानै दोनोब्ला जोंहा मोजां जायो होननानै आं सानो। जाहाथे इयुन जोलैफ्राबो सोलोंनो थाखाय बेयाव जोङो फरायसाफोरखौ लांनो हायो जाहाथे दिन्थिहैैनो हायो
नंगौ नोंथांजों सावरायनानै ओ जोबोद मोजां मोनबाय जितु बर'फोरनि गान्नाय- जोमनाय बा दानाय-लुनाय बिनि सोमोन्दै नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय आङो जेखौ मोनथियामोन बेखौबो मोनथिनो मोन बाय आरो जिथु जोबोद गुवारै नोंथाङा बेखेवबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम जोबोद हामबाय होननाय थाबाय। दायो बिदिब्ला जोंनि जिथु सावरायनाय बेखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथां औ नोंथांनिसिम